खोनादोंना?
दाबो बिदिनो
फिसा फिसा खोनादों।
बे खोनायालाय बिदिनो थाबाय था
दे बिदिनो थाबाय थाबा थाय माबायो! जेबो मोना औ। रायलायबाय थानांगौ जेबो मोना। ओमफ्राय नोङो रायज्लायबाय थानायनि गे आयै रायलायनाङा। रायज्लायनो मोना बेखौ जायखिजाया जोङो रायज्लायबाय थानायनि गेजेराव एसे एसे मा होनो सिरि सिरि थायोना इखौबो दानो।
ए।
थाइसे थाइनै दानो। मा खालामदों?
मा? हो?
मा खालामदों?
दङ जनानै ओरैनो उन्दुथ'वाखै।
अ। न'आव मिथिदों नामा बेखौ नामा नोङो
हा?
न'आव खिन्थादों नामा बेखौ?
न'आव
औ।
माखौ नैखौ
औ रायलायनायखौ
ओ। खोनथायाखै।
ए।
माला संगोन ओमफ्राय ओंखामखौ?
जागोन ना जाया जादोंल' दासो फैदों बाहेरानिफ्राय।
ओ।
नोंनि फंबाया मा क्लास मोनखोलै?
हो?
नोंनि फंबाया मा क्लास मोनखो बबेयाव?
सोरजों रायलायदोंब्रा?
नोंजों रायज्लायदों नोंजों।
है खोनायाखै।
नोंना फंबाय गैयामोन दालाय?
औ दङ।
मा क्लास मोनखो इयो बावबाय आं ए औ।
फैगोनाव मेट्रिक होगोन।
औ।
न'आव गैया हसटेलावसो थायो
ए मालायसो मानसिफ्रा उन्दुबाय नामा?
मा एकजाम मोन बे?
फाइनाल
खोनादों?
फाइनल एक्जाममोन फाइनाल
उम न'आव फैया ओमफ्राय
न'आव थांगोन नाइन टिनाव प्रेक्टिकेल दङ नाइनटिनाव प्रेक्टिकेल दङ बेनि जोबनानैसो थांगोन ओमफ्राय बन्द' ओमफ्राय आगष्टआवसो खुलिखासि गोन नोंसोरजों समान
उम
मा रायलायनो दे आयु दस मिनिट गोजोन
मेजरखौ माखौ लादोंमोन केमिस्ट्रि?
नङा जिय'लजि केमेस्ट्रिखौ मेथ स गैयैखाय मोनाखै
ओमफ्राय माखौ लानाय?
जिअल'जि खोनादों? हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ मा?
औ
खोनादोंना?
फ्राय बेबो नोंजों जमा ना मा बेलेग
जमा नङा इना बि फार्म
है नोंना थाद'ला जोबबाय सो
रा
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
औ
खोनाबाय?
औ दासो खोनादों
बेयो समान नङादों समान ओमफ्राय बि फार्मसो इनिया
ए
बेलेगावसो
बे कलेजावनो नङा होमबा ना बेलेग कलेजाव
बे कलेजाव नङा इना इउनिभारसिटियावसो
ए बबे इउनिभारसिटि
गिरिजानन्द
उम
मिथिंगायाबो इयावनो फरायोब्रा गिर्जानोन्दोआव
सोर
मिथिंगा
मनजिदा
मिथिंगायालै मिथिंगा रजेया
अ मिथिंगाया
उम द' उन्दुनोसै नामा दा उहम दोसे थानानै
उम उन्दुनो ओंखाराखै
अ
बिदि रायलायबानो जायो आरो
अ बिदि रायलायबानो बा माबा बारायलांबाय थायो गाबोननिफ्राय एसे मोजां रायजलायगोन र' टपिक लानानै खिन्थु लोगोफोरजों बिदिनो रायलायदों माथो गासिबो बिदिनो रायजलायदोंनो आंनि लोगोफोरा
बेसे गोबाव रायलाय नांगौबा
दस मिनिट खोनाबाय
औ
उम आ हा मा रायलायनो नोङो बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
माखौ
नोङो बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
आंना नारजि
नारजि
नोंथ'' जायाखोमा नारजि
नारजि अमा जाया
औ बेसे गोथाव
आरोलाय
आरो गैलालाय आंना बेनो मोजांसिन
नोंथाङा एम्फौ लाथा जागोन ना जाया नोंथाङा एम्फौ लाथा जागोन ना जाया
अबाव मोनला बायखो आं जायालै जाया आं बेखौ
अ जाया
अबाव मोनदों बे कुइसनखौ?
मोनाखैलै ओरैनो सोंनायानो आङो
ए बिदि सोंलायनांगौ जाबाय आरो
एसे ट्रेडिसनेल नोंथाङा मा गाबनि दख'नाखौ मोजां मोनो?
माखौ?
नोंथाङा मा गाबनि दख'नाखौ मोजां मोनो?
गासिबो मोजाङानो
मिनिनो मोना होनदोंमोन दे मिनिगासिनो जोङो
खोनायाखैलै
मिनिनो मोना होन्दोंमोन होनदों आं ओमफ्राय आं मिनिगासिनो
बेलेगफोराबो बिदिनो जादों नामा ना जोंनाल' इदि जादों
मा?
बेलेग फोरनाबो बिदिनो जादों नामा होनदों सासेया खोनायै सासेया खोनानाय
खैने
उहु जि लासै लासै खोनायो
माथो दाख्लैफोर आंना मोजां खोनाबाय थादोंमोन लोगोजों रायज्लायनाया
उम खोमायावसो लागासिनो आङो
अ आंबो खोमायावसो आइया नोङो स्पिकारावसो माबादों नाम
ओहो खोना थारखाया ओरै ओरै गोजान एसे बाबो बोरैबा लाबाथाय माने खोमायाव माबाना माबाथारनांगौलै खाथियाव लाथारनांगौ
औ
सावन फुल होबाबो खोनाखाया
नेटवर्क गैया खोमा होमबा जों सानैनि गेजेराव सोरनाबा टेन मिनिट जाखासिगोन दे र' दसे थानानै दसे रायलायबाय था
जोंनि कलेजनिफ्राय रावबो गैयाना बेयाव?
जोंनि कलेजनिफ्राय ओंहो
सोरबा थांदों दा ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन दाखालि सोरबा कल हरदों नामा?
सोरनो?
एबे माबानि फरानाखौ गोसोआव दङ?
फरेनाव अ
अ बिसानि फंबाय जायो दैे ओमफ्राय बियो एडमिसन लाहैदोंमोन खोमा इयाव।
ए।
ओमफाय रावबो बर' लोगो गैयि होननायखाय नोंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन हरदोंमोन आं।
ए फन खालामाखैथ' मानो बर' लोगो गैयाखाय दा गोदानावलाय
जेनेबा गोदान खायब्रा। बर' दंना मेर्ला बे
आमदानि बर'।
उम
हागलायासो
बेयावनो बांसिन दं खोमा?
औ। बेलेग कलेजाव गैयानो पान्दुआवथ' गैय गैयानो पान्दुआव। मोनसेल' नोंबो फै मिथिगौ ना फैखा।
आंखौ गरेस्वराव होनो नागिरबाय थादों।
मानो दे?
मिनथिया लै?
नोङो माबाया होनदोब्रा बियाव एफा स्कपबो गैया बिदि होनदो नोङो नोङो बुजायदोब्रा।
होनदों जायखिया लाखाया आङो इयाव।
उम। ओइ नोङो मन्दिराखौ सिनायोना?
मन्दिरा?
एन आ डि एस आव ना मायावबा फरायामोन दालाय। मनदिरा एन आ दि एस दा माबायाव फ रायामोन
एन आ दि एसआव फरायनाय मनदिरा
एन आ डि एस ना माबायाव खानाय गुसुं गुसुं ससमा जे गानो बियो जोंनियाव दङब्रा ओमफ्राय आंजों जा लोगो दा
ओइ इयाव फरायहैयो होमबा।
उम इयाव फरायदों ओमफ्राय सेंग्रा मा मा कलेज दंमोनलै जोंनि खाथियाव एन आ डि एस ओमफ्राय मामोन पायनियार पायनियार माबा माबि गैयामोन दालाय।
उम पायनियार आव दंमोनथ' र'।
इनि सेंग्राफोर फैजोबदों मिथिबाय गासिबो आं जायखौ जायखौ ओइस एस आव नुदोंमोन।
अ'
गेन्द्रानि लोगो गासिबो फैजोबदों माने
मा मा नाम?
नामखौ मिथिया आङो जायखिजाया इउ सिस आव ओइस एस आव नुबाय थादोंमोन ना
उम।
बेलेग कलेजनि सेंग्राफोर गासिबो
सोरजों लोगो गेन्द्रा
उम
सोर गेनद्रा?
गेन्द्राखौनो सिनायला हा
सोरखौ होनदों?
गेद्रा गेद्रा।
हादाबा
बिनि लोगोफोर। माने इनि सिनायनाय
हा
इनि सिनायनाय होन्दों इनि सि नायनाय
उम
दा नोंनिखौ मोजां खोना